मा खालामदों
दङलै गरमना ओरैनो जिरायनानै दं।
जोंहा जोलुर जोनानै नै दा जोंहा दासो जोलुर जोनानै दु दुगैदों दुगै खांबाय।
मेङाखै।
मेंबाय दिनै बाब्रे बा खामानिबो मावबाय। आरो बिनि सायाव जोलुर गेलेबावबाय जों
एबाराव बोलो गोरा जा सोंब्रा।
बोलोआथ एसे जानाय बायदि मोनदों माथो।
मैदेरजों खमलायग्रा जासि नोंसोर एबाराव।
हानोथ एसे मोजां होबा हाहैनो हागौ।
एसे बोले होबावबा।
ओं बोलो बावबा।
ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय।
संबाय माखासे माखासे संनानै माखासे दुगैग्रोबाय माखासे संबाय जों दा नै सं बिसोर दुगैबा जों संहैफिनसिगोन। उम फाला फाला। जायगा थोआ नालाय दुगैग्रा जायगाया।
नेेलायबाय थाबा टाइम लस जायोना।
टाइम लस राननानै।
ओमफाय नोंहा जाखांबाय।
जायाखैलै ओरैनो दं। जाथ'आखै जानसै। माबासो लायदो दिनै संजानो बादों। बिरियानिसो। लाना फैदों।
बा आस खोनानायजों खुगायाव खुदै गबायलै आंना।
है बेदर गैया ओरैनो माबा सो निरामिससो उम।
बिदिबाबो गोथाव जायो बुस्थुआ।
गोथाव जायो ओमफाय एसे एसेल' लाबोदों ओरैनो। उखैयैनि आन्थाल'। नि ओ लुबैनायखौ दबथायनायल'। न'आव माला थांगोन?
न'आव बे खामानि नि जोब्बा एसे गायनाय फुनायाव हेफाजाब हैसै। उम।
न'आव माइ गायो नामा?
आमाय मोना गायो।
ए न'निखा?
उम।
नो-नोंस्राबो गायो नामा?
थोङा गायोमोन दा गायले।
आदि गायला? कस्ट'लै माइ गायनायावबो थाङो गोगोमनो। हालेवजेननायनिफ्राय।
दाथ' नों नांगोलजों एवनाय एवलानो जागाय जेननायफ्रानो ट्रेक्टार आरो गायनाय फुनायाबो गासिबो हाजिरा गैला।
नोंसिनिजोंलाय माबाबावसो खमबावसो बेसेबां लायो हाजिराया?
जोंनिथिं माइ गायग्राखौनो थिनस'ल' खोमा।
थिनस'
ओमफ्राय बे फोरनिया हिनजफोरफोराया थिनस' ओमफ्राय
ओ। टेक्टरा बेसेबां लायो बिगायाव?
बिगायाव बिगायाव तिनस' सारिस'ल' खोमालै।
ओ। जोंथिंबो बिदिनोथ' ए खेयानो लायो माने थावा जेराव एखेखा नालाय।
थावआ एखे ओं बिगा थिनस'। स' बिदिनो थिनस' मोनों दा बारायसिन खोमा थाव बारायबायना।
ओ थांबायदां सारिस'सिम थांबाय खोमा दा जोंनिथिं ओरैनो।
ए बारायजोबसिगोन एकदमबारे माथो बारायनाया ग्लाब ग्लाब थांथारदों।
हा खेबथाम हालेवहोनांगौबा गोगोम थाङो ओमफ्राय नोङो दाननाय खोनाय आरो दैनि दै। जगायबाय थाबावनांगौ।
मायाव दङ खस्थ'आ बिरादनो माइयावबो।
आरो आरो दै थायाबा हाग्रा जाजोबबावो।
आरो हाग्रा थैनाय। लि मालाबा एम्फौल' थादों। फौ सारनायनि जानायनि मुलि।
बिदियाथ' जाफ्लेबाय थाखायो। मुलि सारनाङाबानो मोनला ओ।
बोखांनो हाला माने खुनुरुखुम जानो आन्था एसेल' हासाबनाय जाहैबाय खस्थ' खालामनायनि हाजिरा बाखि जेबो गैला
खिन्थु बुरजा एकदम बुरजा गायथानानै साप्लायफोर खालामनो हायोबालाय एसे थासाबनो हागौ
और बै दाम गोसा माइफोरखौ
उम दामि दामि माइ
दामफोरखौ गायनो हायोबा
महनावनो दा नोङो सारि हाजार गाहाम थांदों खोमा
जोसाया
पास हाजार जोंथिं
आदसा जोसाया बे मा जेनेबा जों जोलैआवबोथ' दाम थांगोन बियो
जोलियावबो दामखा बेयो जोसाया
उम
बायनानो जानो हाला
माइरंआबो दोगोद दाम जोसाफोरा खमबा बे दाइरेक एकदमबारे खावसेया मारा जाहैखायो जोसानिया
बेसांसो थांङोलै दा जोसाया
माबायाव जोलैयाव
माने नङा ओरैनो माइरं थारा
माइरं थारा केजियाव माबा थांगोन नोङो साराय सल्लिस थाखा
हा अ थाङो पयसल्लिस बारा थाङो पयस'लिसा थांनाय बोसोरफोरावनो जादों बोसोरनैसो जाबाय
दा थांगोन बारायजोब्बायना बुस्थुआ
उम आमफ्राय बुरजा गायाना बे उम जोंनिया खालि माबा माइरं जानो फिथा एन्थाव जानो बेनिल'सो गायो।
दाबो माबाखौनो रोङाखै
हो मिथियाना जेनेबा मा होनो बेखौ बेखौ अबाव अबाव साप्लाइ खालामनांगौ बे ओम बे माइरंआव अबाव बुरजा सोलियो
उम
मायाव मायाव बाहायो बिखौ मोनाखैना आरो जेनेबा ओरैबायदि जायो जेनेबा बिजनेस बुस्थुआ जेनेबा बे जायगाया दस्रा जायगायाव बे बुस्थुआ दस्रा जायगायाव बिराद सोलियो ओमफ्राय बे जायगायाव बे माइया जायालायनो बांद्राय।
उम उम
खिन्थु बिसोरनो बिराद बाहायो आरो बिस नो बिदिबा बिराद साप्लाय जागोन बिदि जायगायाव आरो ओमफ्राय दा मिथियाना अबे जायगायाव बिदि सोलियो अबे जायगायाव हायो आरो दानि जुगाव मा होनो बे नों नांगौखौनो नों मोनाबा बे कालसारफ्रा गोमालाङोना नोंनि नांगौ नोंनि कालसारा नोंनाव गैयाबा बे बुस्थुखौ मोनलाबा ओमफ्राय बिनि बाहायनायानो गोमालांनोसै आरो बिदि जानसै मानो होनब्ला दा जोंनियाव माइरं माबा माइब्रा फिथा एन्थाब एंख्राव जायोना आमफ्राय बे माइब्रा माइरंखौ मावनायाव खम जाबाथाय जोंहाबो बे बैसागुयावहाय थाव जानाय मा जानाय बे गोमालांसै ब्रा
गोमालांसिगोन ओम दाथ' नों माइब्राफोरखौ मथा मथि दब्लायथाम दब्लायब्रैबाबो गायो। माबा जानो सिथाव फिथा जानल'
जोंनियाव मोनसाबोखायसो मानसिफोरा इसे गायसाबोखायसो ओमफ्राय जेला गायनाया खम जागोन बिनि दामा जेला बारा जागोन दामा बारा जाबा हेलाबाय माबानोसैलायब्रा बायनो हालाना बे एसे ओम न'खरफ्राव गैयिफ्रा बायनो हाला। मेलाबा नों बैसागुआव एंखाव जानो बो माने बिराद कचिं जानोसै ब्रा।
उम नागिरबा मोनै जाहैगोन उम।
सिगां बायदि नोंनाव दं आंनाव दं बिदि लांलाय लाबोलाय गैलाना? सोरनावबा एंख्राव एवदोंनो सोरनावबा एंक्राव एवदों बिसिनाव जाहैनाय मानाय बिदि जालाना।
दाथ' जाला गावबागाव गोजानासै।
दानिफ्रा बिदि थांलायै फैलायै जाला।
उम।
गावबागाव न', गावबागाव माव, गावबा गाव जा जा सो जाबाय नालाय उम गावबागाव आदा बुगाव फै सा दंबा बायनानै जागोन फैसा गैयाबा मावनान जा मावनान जानोबो हायाबा नायनानै थार होनाय जाबाय।
माथो होनबावनो दानि जुग
संसारानो देनजार जालांबाय।
गिख्रंथाव
गिख्रंथाव जाबाय होननायसो जाबाय। मा ओंख्रि ओमफ्राय?
ओंख्रिया मा संनो नागिरदोंथाय?
मिनथिबावासो?
उमहु।
बेदर ला औ बेदर लाबोआखै? आ आं दहाय बेदर लाबो होननाया?
ए खुमब्रा, दालि ओमफ्राय बेदरखौ भाजा एवगोन ना मागोनथाय दा नै ओंखाम संग्रायाव हाबायसो मोनथिसिगोन
खुमब्राखौ दालियाव गथा गथा
उम दहायबो जा मैया मैया औ दहाय याव संना जादों
बिदि
ओं
गोदाव जायो आरो ने?
बिदिथ' नंद्राया
मालाबा मालाबाल' होनलायदोंब्रा
मालाबा मालाबा ओं मेंबा ओंखाम खहाबा खहाबाबा उफाय गैया जानो लुबैयो नों बे समाव थायालायना नै आनज्रायो नोङो
आं जायोथ' आरो
मालाबा ज' जानोसैलाय
समबोद
आरामनो मोखां नायलाय नायलाय
मोखां नायलाय-नायलाय माबाफोर हाग्राफोर जाला बायनानै थानायबाबो बिदिबाबो जारला जागौमोनलै दा मा जागौमोन हाग्रानि गन्दगल जागौमोन
हाग्रा जालाबायनानै सोमोन
दिनै जानजौरा
गावजों गाव बांसिनसो बुथारलायनाय मा जालायनायसो जासिगौमोन
उम हार हारसिंनो रज'यो नालाय हार नरजायनालाय दोनबानो
दावराव-दावसिया बारा जागौमोन हाग्रानि थाखायनो बुलायनाय। दावराव दावसि
उम माइब्रा बिदिनो दोनफ्लेबाय थाबा मा जागोन? बा
हा
माइआ बिदिनो एसे हानानै एसे दख्ल-दाख्ला दोनलांलाबायनानै बिदिनो दोनबाय थाबाव मा जागोनथाय?
माइआ रोङोबा बिनिफ्रायनो दाबल दिरुनोथ' जायगा जायगा।
आतसा।
हानानै हा रोदा ओमफ्राय बेयो गोरलै माबा बिुमावहरफिननाया बियो। बिनिफ्राय फिथायाइ मोनसै औ ओमफ्राय एसे खम मोनगोन आरो बुस्थुआ दै सोफिनना होनांगौ। ओमफ्राय खिन्थु हानायजों हानायनि उनावनो मोसौनो हा।
खोनाबाय।
औ।
दोनथ'सै।